अ नोंथां गोजोन मोनाबिलि नोंथां।
औ गोजोन मोनाबिलि नोंनिसिमबो नोंथां दा नोंथां आं नोंथांनाव कल खालामनायनि थांखियानो जाहैबाय मानि जोंनि जों गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोग्रा नङा होमबा नोंथां दा जों गोदोनिफ्राय जेनेबा दासिम मा मा आबाद मावनानै फैबोखो मा मा आबाद मावनानै जायो बेनि सोमोन्दै खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
ओं नोंथां हागोन।
अ
ओ नोंथाङा बुंदों गोदोनि नि समनि आ आबाद मावना जायो बेनि सोमोन्दै आंखो फोरमायनो ओ होनाय लेखा आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों ओम
औ औ नोंथां जेनेबा जों मा मा आबाद मावनानै फैयो फैयामोन जाबोआमोन बेफोरनि सोमोन्दै।
औ नोंथां ओ जोङो गुबैयै जोंनि बर' हारिया गोदोनि गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ आबाद मावनानै जाना जाबोनाय मोनसे हारि आरो नोंथां ओ जोंनि बर'फोरा बर' माहारिफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ मा होनो माइ आबाद ओ बिदिनो ओ मा होनो फाथो आबाद मैगं थाइगं गासैखौबो गावनो मावनानै जायो आरो नोंथां ओ बेफोरनि गेजेराव ओ मा होनो थांना थानायनि राहा हिसाबै गुबैयै माइ आबादखौनो मावनाय जायो नोंथां बे माइ आबादखौ ओ ओम थां औ गोदो जेब्ला जोंनि आबै आबौ मोना हादान ओ हादान सेफाय सेफाय फैनानै ओ मा होनो हाग्राफोरखौ दानस्रांना लाखिनानै हादान जाफैनानै बेबायदिनो माइ आबादखौ मावनानै जायोमोन नोंथां जेरै माइजों लोगोसे लाना बोथोर जों आबाद मावना जायोब्लानो नोंथां जेरै दैज्लां फैबा माइ आबाद मावबाय, मेसेंबा बेसर मावो आलु मावो बिदिनो फान्थाव ओरैनो बानलुफोरखौ गायनानै जायो नोंथां थिग बेनि गेजेरावनो आं नोंथांनाव माइ आबादनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों। माइ आबादानो जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि ओ गाहाय आबाद ओ बेजों लो बे आबादजोंनो सोमोन्दो थानाय गोबां फोरबोफोरबो फालिनाय जायो नोंथां जेरै- ओ मा होनो ओ दैज्लाङाव ओ माहोनो ओ जांख्रा गसा लानाय बिदि फोरबोफोरबो दङ बा जेब्ला काति काति फोरबो बेबायदिनो माग आगोन मांखोआव दोङो माइ गोलैनि फुजा मागो बेफोरबायदिनो गोबां फोरबोफोर दङ आर' अ नोंथां
औ नोंथां औ
औ ओ माइ आबाद होननानै बुङोब्ला गिबियावनो जोङो बर'फोरा ओ गोदो गोदाय ओ ओ मा होनो फागुन दाननिफ्रायनो हाखौ हालेवग्रोयोमोन नोंथां बै फागुन दानाव मानो हालेवो होमबा, जेबा फागुन मां फागुन दानावनो फागुन सैथ्र'वानो हालेवोब्ला बे हाखाया एवस्रना दोनोबा जो- जोबोद मोजां जायोमोन आरो नोंथां माने बेयाव सिङाव थानाय गासैबो बिजानुफोरा थैजोबोमोन हाथ'वा राननानै जोबोद मोनसे ओ हासाराव महरै जायोमोन आरो नोंथां। हासार गोनां हा रखमाव महराव सोलिलाङोमोन बेनि थाखायनो फागुन दानाव हालेवोमोन जेब्ला आरो बैसागो सफैयो अब्ला माइ बिदानखौ फोजेन फोजेनो मोन नोंथां बे माइ बिदान फोजिनो थाखाय खोथियाखौ गिबियाव फोयोमोन खोथिया फोनो थाखाय गिबियावनो माइज्लि माइ रोंखानायखौ ओ सोमना दोनोमोन नोंथां। बे अखा ओ बेनिफ्राय बे माइलि माइखौनो हर दैयाव हरसे सोमनानै बा हरनै सोबनानै, बिनिफ्राय बोरियाव हरनै दोननानै बेबायदिनो हाखौ हालेवना लानानै खोथियाखौ फैयोमोन नोंथां। बेनिफ्राय ओ बेबायदि फोनानै जेब्ला दैज्लां बोथोर सफैयो अखा हायो अब्ला खोथिया लावो अब्ला हाखौ हालेवनानै ओ गायनो थाखाय गिबियाव खारायजेनो खारायनानै आरो नैथि फेन नै थिहालेवो खामार होयो खामारनि उनाव खनसे खननै खनथाम खनब्रै हालागै एवनानै बिदिनो माइखौ जेब्ला जायोब्ला खोथिया खोथियाबो जौवो हायाबो जाय रेडि जायो अब्ला माइखौ गायोमोन नोंथां बेनिफ्राय ओ माइ गायखां माइखौ गायजेनबा जोंनि बर'नि बर'फोरा मोनसे मोनसे नेमखान्थि दङ बे नेमखान्थियानो जाबाय माइखौ गायजेन खालि सानजाहा मोखां जानानै ओ मा होनो थाव फोननानै गायजेनोमोन आरो न'खरनि गमिया नोंथां औ। बे मानोना बिदि गायोब्ला माने जोंया फोथायनाय दंमोन माइफोरा मोजां जायो। माइफोरा मा होनो एम्फौ जानो रोङा बिदिनि थाखायनो बिदि ओ बोर लानानै आ आनान गसायखौ ओ खारिनानै आइ लोखिखौ खारिनानै बिनियाव बोर बिनानै गायजोेनदोंमोन आरो नोंथां। बेबायदिनो गायै गायै गायनानै नोंथां ओ हो आरो मोनसे फैबावो जेब्ला माइसा माइ गायनाय जानाय माइखौ गायखांमोन नालाय माथा माइखौ गायखांबाय नोंथां बे उनाव माइसा माइ गायनाय फैयो। औ नोंथां बे माइसा गाय माइ गायनो समाव ओ मा होनो गिबि खोथियाखौ माइसााख फुबाय फुनानै बे गायजेननायाव जोंहा गसा लानायफोरबो जायो आरो। गसायानो जाहैबाय बे गिबि माइखौ माइसा माइ गायजेननायाव आनान आनान गसायनियाव बोर लानानै गायो जाहाथे मा जोंनि माइ आबाद फोथाराव जाहाथे एम्फौ एनला फैनो हाया बेनि थाखायनो बेहाय मा होनो गसाखौ लायो आरो बे गस्रानि गाहाय ओंथियानो जाहैबाय जेब्ला गुमा एम्फौ एनलाफोरा बै माइ गायनो थाखाय आलि खोनाोबा नोंथां दै लाखिनो बे आलिजों फैयो नालाय थाबायना फैयो नालाय एम्फौ एनला गासिबो बेयाव माने जाहाथे हाबनाय बायदि मा होनो बैग्रि दानाय गयसावनि गय दंफांनि बिलाइ बा गय सावनि बिलाइ बिदिनो औवानि मा होनो औवानि दानिफोरखौ लाना थांनानै बे आलियाव थुनानै गायबोयोमोन आरो खाथिना गारबोयोमोन गायखांनानै नोंथां। बैदिन खाालि गसा लाखाालि आरो। जाहाथे मा बेयाव एम्फौ एनलाफोरा फैनो हायै बिदि नांथाबना थानाय बायदि मोनसे मा होनो जेवरा होनाय बायदि माबायोमोन आरो जाहाथे बारनानै फैनो जोंनि आबादखौ मान होनो जाफैनो हाया बेनि थाखायनो बेखौ मावनाय जायो आरो दा। बेनि उनाव गायजोबखालि मा होनो बै माइफ जो खालि हाललि जांख्रा जायो नोंथां। बे दै दै जांख्रायाबो बिदिनो जायो आरो नोंथां। दा नोंथां आंङो आंनि बुंनांगिर बेखिनियानो दा नोंथ नोंथाङा आंनो नोंथांङाबा आंनो माबोरै आबाद मावना जायो गोदोनि समाव नोंथांनावो नोंथांनि ओनसोलाव बेनिोमोन्दै आंना फोरमायनो हागोना।
अ हागोन हागोन नोंथां दा जोंनाथ' जोंनि जेनेबा माहारिया गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोनाय नङा होमा नोंथां। जेनेबा गोदोनि दिनावथ' जोंना लेखा फरायनाय मानि ओ मा होनो गोरों गोरा मानसिफ्रा गोदोनि‌ जोंना जोबोर खम नङा होमबा नोंथां दा बे हिसाबै जोङो मानि आबादखौ बे खौनो गुदि हिसाबै साननानै लानाय जायोमोन आरो।
दा आबाद होननानै बुंङोब्लाथ' जोंहा बेनो माइ, फाथो, बेसर, सिबिं, सबाय बेफोरनोमोन गाहाय। दा नोंथाङाथ' माइ आबादखौ आंनो फोरमायलांखाबाय मानो होनोबा माइ आबादानो जोंनि गाहाय आबाद। नंङा नोंथां दा आंङो औ। बिनिनो माखासे आबाद। जेरै फाथो सबाय सिबिं बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै। दा आंङो फाथो आबादनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायना होनोसै। ओ फाथो आबादखौ माने फाथोआथ' जोंहा मोनथिखायो नङा होमबा फाथोआ मा बुस्थु। दा बे आबादखौहाय जोङो माबायदि जायगायाव गायनांगौ होनो जोङो गिबियावहाय जोङो मानि हाखौ नायनानै लाग्रोनांगौ आरोना। जेन'बा फाथोआ ओ मानि दै थानाय जायगायावहाय जानो नागिरा मानि जायानो आरो ना मोजां मोजांङै जाया बियो जेनबा बोरि बोरि जायगा बा दुस्रांस्रां गोजौ एसे बाला गोनां एसे हा गोनां बाला साहाय हायाव माने बेखौ मावनाय जायो आरो फाथोखौहाय। दा गिबियावनो जोङो हाखौ बासि नानै लानाय उनाव जोङो बेखौ मानि हालिवनानै बा हालेवनानै हाखौ गुरै खालामग्रोयो आरो बेनि उनावहाय जोङो बेयाव थानाय हाग्राफोरखौहाय जोङो मानि‌ साबफा खालामग्रोयो आरो ना हालेवखांनानै जोङो बेखौ मैफोरजों माने हनानै बे हाग्राखौहाय जोङो ओ जमा जमा खालामनानै फोराननानै दोनग्रोयो आरो। दा जेब्ला हाग्राया रानो अब्ला जोङो बे हाग्राखौहाय सावनानै होयो। दा जोङो सावनानै जेब्ला हाग्राया खामखांबाय अब्ला जोङो बेखौ हाखौहाय खेबसे मै होनानै बै हाथ'फ्लाफोरखौहाय मानि हासार बायदियै हासार बायदि बाहायनानै जोङो हाथ'फ्लाफोरखौ राननो थाखाय जोङो मै होयो आरो। खनसे नोंथां दा औ दा बिनि उनाव मानि बिदिनो खननैसो हालेवबावनानै हाखौ गुरै खालामनानै जोङो मानि फाथो जोलैखौ जों फाथो जोलै बासिनायावबो मानि नोजोर होनांगौ जायो मानो होनोबा बबेबा मानि बबेबा बायदि जोलैखौ जोङो मोनफ्लाङोबा मानि फाथोआ मोजाङै र'जआ आरो ना। बिदिनो मा होनो बिदिखौ टेक्सा जानानै थालाङो आरो बै फाथोनि बिथ'फ्रा मानि गिदिर गिदिर जानो रोङा आरो नोंथां। दा बे समाव जोङो मोजां जोलैखौ मोजां बेगरखौ बासिना लानाया जोबोर गोनां। नां नोंथां दा जोङो फाथोखौ ओ जोङो मोजां जोलैखौ बासिनानै जोङो मानि ओ बे फाथोखौहाय जोङो फोनाय जायो आरो नोंथां। आरो जोङो फोखांनानै मानि बेयाव मा खालामो मा माखासे मानसिफ्रा जेन'बा इउरिया बिदि हासा सार सारना होयो आरो ना गोदोनि दिनावथ' जोङो मानो बांसिनानो जोङो रासायनिक हासारखौ बाहायनायानो जायामोन। जोंनो गाहायै मानि गोबोरखि हासारखौ जोङो बाहायनाय जायोमोन आरो नोंथां। दा बे हासार सारखांनायनि उनाव जोङो मानि बे फाथोखौ रज'नायखौ नेगोन आरो नोंथां बिदिनो बे फाथोआहाय बिदिनो दान दान मोनसेनि गेजेरावनो बेयो मानि ओ रोदोमबोयो आरो खि खिलिबोयो नोंथां दा बे फाथोआ मानि मा होनो बे फाथोआ जोंना गाहायै बुंनो थाङोब्ला मोनथाम रोखोमनि थायो आरो नोंथां। ओ जेरै दिसि दिसि फाथो थायो मोनसे आरो फसा होननाय मोनसे फाथो थायो आरो मोनसे लास्टआवहाय मैथा फाथो जायखौ जोङो माने मैथा बायदि नुयो आरोना बे फाथोखौ ओंखायनो मा बेखौबो जोङो मैथा फाथो होननानै बुंनाय जायो आरो ना। दा बे दिसि फाथोआ माबायदि जायो दिसि फाथोआ मानि बिनि फिथाइयाहाय एसे एसे दुलुर दुलुर जायो आरोना नोंथां आरो बै मा फसा फाथो होननायनिया बिनिया फिथाइआ एसे मानि गोलाव गोलाव बा लावज्रिद लावज्रि जायो आरो नोंथां आरो मा ओ मैथा मैथा फाथोनि बेगरा माबायदि जायो नो बै मैथा फिथाइया बेबायदि जायो आरोना नोंथां। दा बे फाथोखौ जोङो जेब्ला बिदिनो दान मोन मोनथाम मोनब्रैसो जायो अब्ला जोङो फाथोआ रायो आरोना बे जेब्ला फाथोआ रायो अब्ला जोङो बेखौहाय ओ बिलाइखौ खानानै जोङो फोराननानै दोनो मानो होनोब्ला जोङो फाथो बिलाइखौथ' जोंहा मोन्थिखायो नोंथां। ओ नार्जि ओंख्रि जायो नङा होमबा नोंथ। ां दा बेनि थाखाय जोङो बे फाथो बिलाइखौ जोङो मानि खानानै दोनो आरोना जेब्ला फाथोखौ दानो अब्ला। जोङो बे फाथोखौ ओ खानानै जोङो फोराननानै दोनो आरो जों बे नार्जि‌ खौ फाननानैबो जोंहा मानि रां खामायनानै जों मुलाम्फा मोनो आरोना नोंथां। दा जेब्ला जोङो फाथो बिलाइखौ खाखांजोबो अब्ला जोङो फाथोखौहाय मुथा खानानै जोङो ओ दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरो नोंथां। ओ दैया मानि दैया माबायदि जानांगौ दैया एसे बोहैनाय जानांगौ आरो नोंथां बे फाथोखौ सोमनो थाखाय। मानो होनोब्ला बे ओ फाथोनि मैलाया जायनाखि सुस्रानानै थाङो नङा होमबा नोंथां। दा जोङो बे फाथोखौ दैयाव सोमनानै बिदिनो दान मोनसे बा दान मोननै दोननानै जोङो बे फा थोआ जेब्ला रुयो अब्ला बे रुइनाय फाथोखौ जोङो माने बिगुरखौ खुयो आरो नोंथां। आरो बिगुरफोरखौ खुनानै जोङो माने ओ फाथोनि मोदोमखौ आलदा आरो फाथोनि बिगुरखौ आलदा खालामनानै दोनो आरोना नोंथां। दा जोङो बेखौहाय फाथो खौ जेब्ला जिरखाङोब अल्बा जोङो बे फाथोनि मोदोमखौ खौ आरो फाथो बिगुरखौ जोङो फोराननानै दोननाय जायो आरोना नोंथां। बे बिदिनो ओ मा होनो सप्तासे बा सप्तानै फोरोंखांनायनि उनाव जेब्ला रानो अब्ला जोङो बे फाथोखौ फाथो सेरना बा फाथो मोदोमखौहाय जों मा होनो फाथो सेरना होनो आरोना जोंनिथिं। नोंथां बे फाथो सेरनाखौ जोङो माने गोदोनि दिनावहाय अर जरायनाय मानि दानि दिनावबो जोङो अर जरायनाय हाबायाव बाहायो आरो ना नोंथां। दा बेखौ जोङो फाननानै जोङो फाथो सेरनाय हिसाबै जोङो बेखौ फाननानै मुलाम्फाबो मोनो नङा होमबा नोंथां। आरो बै फाथो बिगुर बा फाथोनि मोदोमाथ' जोंहा मोन्थि खायो जों बेखौ मा दुरुं दुरुं बानायनायाव बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां। बे दुरुं बानायनो थाखाय जोङो फाथोनि बिगुरा जोबोद दाम आरोना नोंथां। बिदिनो ओ मुथासेयाव बिदिनो ब्रैजौ बाजौ बेफोरबायदि रां मानि आरजिनो हायो आरोना नोंथां‌। औ दा बिसेब्ला नोंथां जोंहा
समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां?
ओ दोन्थ'लायनोसै नङा होमबा नोंथां?